हेलौ औ नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आङो नै दा बे समाव ओरैनो जिरायग्रांनानै दंथ'यो नोंथ नोंथां।
औ आं नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मोनसे जोंनि ओ दा नैबे समाव गोबां माने जाहामेला माने सुबुंफोरा मा होनो ओ बिपदाव गोगलैनानै दं नालाय दा बेखौसो जों माब्रैबा बिनि सलुसन खौ जों खालामनो हागोन। बेखौ सावरायनो फन खालामदोंमोन नोंथांनिया
मोजां जादों नोंथाङा जिहेथु जोंनि जि सुबुं माहारिनि नङा होमब्ला जिहेथु गोबां जोंहा खैफोदाव गोग्लैनाय बा बेखौ माबोरै जोङो ओ रैखा खालामनांगोन बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आंनो कल खालामनायनि थाखाय।
औ नोंथां अब्ला आङो जोंनि सावरायगोनानि सायाव नोंथांनो मिथिहोदोनि नङा होमबा नङाब्ला नोंथाङाबो मानि सायाव गोनो गोथो जागोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बे समाव फोरमायनो हासिगोन ओ जों मानि
नंगौ आङो दा समाव जोंनि सावरायनो गोनां मोनसे आयदायानो जाहैबाय आसामनि दैबाना
औ
दा आसामाव जे जों बोसोरफ्रोमबो दैबानानि जेंना बेखौ जों मोननो हायो दा बे बाना जादों बेनि माखासे जाखांनायनि उनाव बा जानाय समाव जों आसामनि माखासे थागिबि सुबुंफोरा माबायदि दैजों मोगा मोगि जानांदों बेफोरनि सायाव बे जानाय समाव बा जाियनि सिगां जों माबायदि बेनि साखाफारा जानो गोनां बे बेफोरखौ लानानै
नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंगौ नोंथां थारैनो
नंगौ दा नै ओ साननैसो सिगां जों गोबां ससियेल मिडियायाव मोननो हादों माने जायगा लानानै जायगा गोबां दै अखा गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव थाथ'नाय गैयैनि थाथ'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव गोबां जायगाफोरनिफ्राय हाजो हाला दैमा दैसा गासैजोंबो दैनि बिबाङा बारायनानै गामि ओनसोलखौ सौब्ला लांनानै
औ नंगौ नोंथां
माने जों थानाय जायगाफोराव गोबां सुबुंफोरा जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जों नुनो मोनदों माखासे गिदिर गिदिर दालां हान्थिग्रा रेल लाइन दालां लोगोसे गामिनि दालां आरो गिदिर गिदिर हा लेन्डस्लाइद बेफोरबायदि जोंनि खाथि खाला आसामनि खाथि खाला जायगाफोराव जों जानायखौ नुदों दा बेनि खारनखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मानि थाखाय बेबायदि जादों आरो मा खालामोब्ला जों बेबायदि जानायनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो हागोन बा सिगां ग्रो जों बेनि जागोननि सिगांग्रो जों मा खालामोबा बेनिफ्राय बारग'नो हागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ थारैनो ओ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा खोब ओ मोजां नङा होमब्ला मोनसे सावरायनो गोनां मोनसे आयदानि बागै ओ नोंथाङा खोब मोजाङैनो ओ सोंदों आं जेसेबांखि ओ
मिथिगौबा आं जेसेबांखि ओ साननानै थायो बा सानना जों बेफोरबायदि मावोब्ला जोङो रैखाथि मोनो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायगोन अब्ला जों बेफोरबायदि जानायनि गुबै बा रैखानि बा गुबै ओ बेफोरबायदि जानायानो जानायनि गुबै जाहोनानो जोंनिया गिबियावनो आं लाबोन सानो जोंहा बिफां लाइफां नङा होमब्ला बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि ओ थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया खोब माने बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो आंनि बायदिब्ला।
नोंगौ थारैनो
बुङोब्ला बिफां लाइफाङा जेसेबांखि थायाथों मानो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनिया जेसेबां बे दैमा खाथियाव बा बहाबा बिलो खाथियाव जोंना बिफां लाइफ बिफांफोरा जुदि थायोब्ला बैफोराव हाफोरखौ जोङो लाखिनानै बै हा गिसि गानायनिफ्रायबो जों बेखौ ओ मा खालामनो हायो जोङो रैखा मोनथि मोननो हायो
नंगौ
जोङो एसेबां मानि मानिे बिफां लाइफांखौ ज बाहा गायफिनाब्ला नाथाय थाबैनो माने फैनानै बेखौ माने सौख्लानो बा बेखौ माने गिसिखाहोनो माने माने गोरलै जायो आरो बिनि थाखाय जोंनिया गोबां ओनसोलावनो औ सम नाङा माने बि थाखाय जुदि जोङो बिफां लाइफांफोरा जुदि थानायमोनब्ला नाथाय बेखौ जोङो हाखौ गिसि बाहोनो थाखाय दैमानोबो माने गोबां सम नांगौमोन बिनि थाखायनो आरो ओ बांद्राय जों मा खालामो जों माने ओ जायखौ जोङो मावनाङा ना बेखौसो जोङो सुबुं माहारिया मावनानै लायो आरो गोबां माने दैमाफोराव माने दैबाना जानायनि जाहोनखौबो आङो नोंथांमोननो नोंथांनि सिगाङाव बेखौ आं फोरमायनो सानदों
माबायदिहाय माने बेयो औ औ दिनि जादों माने बेनि थाखाय माने जों माबायदिहाय माने भुगिनो गोनां जादों आं बेखौबो सानो ओ जों बेखौ गासैबो माने सुबुं माहारियानो गावनो गाव माने खैफोदाव खो खोख्लैनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो अ सोरजिनानै लादों माने खैफद खौ जेरै जोङो नुयो जेब्लानाखि माने दैमाया बे राननानै थाङो नङा होमब्ला खायसे खायसे दैमाया जोंनिया मेसें बोथोराव जोंनिया दै थानो नागिरा आरो दै थायाब्ला मा खालामो जोंनिया सुबुं माहारिफोरा बैफोरनिफ्राय बाला अन्थाइफोरखौ माने गोबां जावनानै बेखौ लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै दिनै जोङो गोबां खामानियाव बाहायदों जेरै न' लुनायानो होन लामा बानायनायानो होन गोबां माने बिल्दिं न न' बानायनाय बेफोरबायदियाव जोङो बै अन्थाइ बाला बेफोरखौ बै दैमानिफ्राय जों हखांनानै जे सि बि जों हखांनानै लाबोनानै जों बेखौ बाहायो आरो बाहायखांनायनि उनाव बैफोर हाफोरा जोंनिया मा जायो गोबां गोथौ गो थौ हाखर जायो
गोथौ गोथौ हाखर जायो आरो गुरै जानानै थायो
जायो आरो हाखर जायोब्ला मा जागोन बेयाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बियो माने गोरलैयैनो जोंखौ माने खुरख्लानो बेखौ माने बोलो मोनो आरो अब्ला नायदो जोङो माने गासैबो खामानिखौनो मा सुबुं माहारियानो मावनानै लायो आरो जों मा जानाङा जानांगौदि बिनि थाखाय जोङो माने गासैबो सुबुं माहारियानो जोंना माने सांग्रां जानो नागिरा बैफोरनि थाखायनो दिनै जोङो नै दा बायदि समाव जों मा गोबां माने खैफोदाव माने भुगिनो गोनां जानाय खौ ओ जों दिनै नुनो मोनदों आरो
नंगौ थारैनो
औ जेरै आथिखालावथ' जोङो नु दों नङाब्ला ओ गोबां लामा बायनाय बहाबा दालां बायनाय बबेबा गामिनि ओ आबाद फोथारफोरखौ खुरख्ला लांनाय बैफोरनि जाहोन ओ बैफोरनि जाहोनावनो आं बेफोरबायाददि जादों होननानै साननानै लानो हायो आरो
नंगौ थारैनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जाय फोर माने नोगोराव थायो बिथांमोननि गेजेरावबो गोबां माने मोगा मोगि जानायखौ दैबाना समाव मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथांमोननि गेजेरावथ' जों मोननो हायो गोबां माखासे सोलों थाय गोनां सुबुंफोरा बेबायदि नोगोर जायगायाव बा जायगा लानानै थाफैयो बिथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर बेबायदि दैनि ओ गोबां फैनायनि जाउनाव मोगा मोगि जादों नोंथाङा बेनि मोगा मोगि जानांनायनि जाहोन आरो जानां जायाबा मानि थाखाय जाया बेनि राहाफोरखौबो फोरमायनो हागोन
औ नोंथां थारैनो ओम नोंथाङा जि ओ टाउन सोहोराव नङा हब्ला टाउन सोहोराव थानाय ओ बेफोरावबो मा जोङो दैबाना ना दैबाना
औ दैबानाजों माने मोगा मोगि जानो गोनां जादों नङा होमबा जेरै जों उम
औ
औ दे नोंथाङा बुंनो हासिगोन
औ आं बुंनि ओ आं बेफोरबायदि ओ नोंथाङा जिखिनि सोंथि सोंदों बे थारैनो नंगौ अ जोबोद मोजां जादों ओ जायफोरानोखि दिनै ओ गामि ओनसोलखौ गारनानै बा गावसोरनि गामिफोरखौ नागारनानै टाउन सहराव थाहैदों बिथांमोनहाबो दिनै दैबानाजों माने गोबां भुगिनांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरनि ओ दैबाना जानायनि मेन ओ गुबै माने जाहोनखौ आं बुंनो सानो जाय जायगायाव माने हाखरमोन बै हाखरफोरखौ जों मा खालामदों फबनानै बेयावनो बिल्डिं बानायदों नाथाय जोंहा दै लामा थांनाय जिखिनि लामा ना बे लामाखौ जोङो नालाफोर जोंङो होथेनानै दोनाय जादों आरो होथेनानै दोनाय जानाय लोगो लोगोनो बियो दैनि जि जिखिनि लामा दैया दैनोथ' जोंनो थांनो थाखाय लामा नांगोन आरो बै लामाफोरखौ ड्रेनफोरखौ जेरै जोंना टाउन सोहराव ड्रेन थायो बै ड्रेनफोरखौ खोबथेनानै बा होथेनानै लाखि लाखिनायनि थाखायनो बेयो बोहैगारलांनो मोना जेसेबांखि थांनांगौ बिनि लामा थानांगौ बे लामायाव बियो दैय बो होैनो मोना ब्ला बे दैया थारैनो माने बे उसिखागोनानो
नंगौ जेरै माने जेरै गाहायसिम बेजों थांनो लामाखौ नागिरखागोन
नागिरखागोन बेनिखायनो बै जाय जायगायाव गाहायखै थांनांगोमोन बे जायगायावनो जुदि सुबुं माहारिया जुदि न' लु थिनानै दोनोब्ला बा बेयावनो इन्डास्ट्रिफोर लुनानै दोनोब्ला नाथाय बेखि बबेखि थांनो जायगा मोनो दैया बिनि थाखायनो जानांगौ बैफोर जायगाफोरा माने दिनै लोमदों आरो सुबुं माहारिया माने गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गो नां जादों आरो थां आंनि साननाया माने बेखिनियानो गुबुनथ' ओरैनो बेफोरबायदि ओ दै बाना बा जानायनि गुबुन गुबै जाहोन माने गुबुन जाहोन बेफोरबायदि गैया। आं बेखिनिखौनो सानना लायो आरो
नंगौ थारैनो नोंथां नंगौ नोंथाङा जा बुंदों बे थारैनो सैथो जों आरो मिथिनो हाबावो दा जों जोंनिफा ओ आ आसामनिनो मा खासे राजथावनि गुवाहाटि बायदि नोगोराव गोबां अखा हानायनि जाउनाव माब्लाबा लामायानो जोंनिया बन्द' जानायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो हायो माब्लाबा सोरनिबा न'आव हाबनानै ओ ओंखाम जानो संनानै जानो थाखाय जायगा गैयि बा लामा नि सायावनो नाव जावनानै थांनो गोनां जानायफोरखौ जों मोननो हायो। दा बेफोरो जों माने ओ जायफोरबायदि जायगायाव गोबां फरायनाय बा गोरों सुबुंफोर थासेयावबो बेबायदि ओ सोलिदों नङा होमबा? बेबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जादों दा बैफोरबायदि जानायनि खार'नाव आं सानो माखासे नोंथाङानो दहाय बुंखाबाय ओ जायफोर था नांगौ लामायाव थांनांगौ दैनि थांनांगौ लामायाव जेरै न' लुथेदों बा थांनांगौ लामाखौ जों फोसाबनानै होआखै बेफोरावनो माने बेफोरो जा बैफोर माने दैनि गिदिर माने थुबुर जानायाव मोगा मोगि जानो गोनां
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ थारैनो नोंथां।
अब्ला नोंथां समाबो नै जोंनिया माब्लाबानो जाफैबाय
औ नंगौ नोंथां जोंहा समाबो जाबायानो नोंथां।
माखासे दैबानानि सायाव सावरायनो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों।
नंगौथारैनो नोंथां।
खालामो नोंथांजों बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव फिन सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय नोंथांखौ। दे।
दे अब्ला नोंथां औ दे।